हेल'। हेल' खुलुमबाय नोंथां।
नोंथांनो गोजो गोजोन मिाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथाङा मानो कल खामलामोन।
नोंथांबो गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनोबो गोजान मोनाबिलिनि। हेल'।
आं दा अनला दउ संगासिनो।
अ आङो नोंथांजों दानि जुगनि दा समाज दानियाव गोग्गो सोलोंथाइनि गोनांथिनि बारैसो नोंथां बिनि सावराय बाथ्रा सावरायलायनायसो नोंथांनो फन हरदोंमोन आङो नोंथां।
दे फोरमायदो ओनबा।
ओ बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायलांसै। गोग्गो समाज। दानायाव सोलोंथाइनि गोनांथि। जोंहा मानो जायो। आरो गोग्गो समाज दानायाव बिनि गोहोमफोरा मा मा सोलोंथाइखौनो जोंनि सान सोलोंथाइखौनो बेक बन एबा बबा सानस्रि बुंनाय जायो। गोग्गो समाज दानायाव। मानो होनबा बेयो जोंखौ सुबुं सोदोमस्रि गैयैनिफ्राय सुबुं सोदोमस्रि गोनांसिम लाबोदों बुंनो थाङोब्ला बुंनो थाङोब्ला आनसिभिलाइस ससाइटिनिफ्राय सिभिलाइस ससाइटियाव फैनो हाबाय जोंहा। सोलोंथाइनि मददजों जोंहा बेनि। बे गोबा गोबां मुलाम्फा मोनो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंनि सुबुं सोदोमस्रिया जौगाबो‌बाय। गावनि जिउखौ दै। दैदेनलांनो हायो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंनि राव हारिमुखौ जौगाहोनो हायो आरो गुबुन मोनसे। ओंथिया जाबाय जोंनि खोमसि फोथायनायखौ जानगार खालामो सोलोंथाइया समाज फोसाबनायाव माबोरै मदद खालामो बेनि मुलाम्फाफोरखौ आङो नोंथांनो फोरमायलांनोसै। समाजाव समानथि। खौ बांहोयो आरो। मानि प्रमट इकुवेलिटन ससाइटि। सोलोंथाइनि जि गेजेरजों। जोङो गोबां गुबुननि राव हारिमु बिसिनि जानाय आयदा बेफोरखौ जोङो मिथिनो हायो। जेब्ला जोंहा सोलोंथाइ गैया जायो अ। अब्ला जोंहा मा बै गुबननि गुबुन हारिनि जानाय आदारफोरखौ नु। अब्ला जोंहा मुहिलायो मुगैयो अब्ला जोंहा जो ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंहा बैफोर गियान नलेजफोरखौ मोननानै बिसिनि आसार खान्थिफोरखौ मिथिनानै मोनसे हारिजों हारि गोरोबलायनायाव मदद खालामो आरो बेनि उनाव माखासे समाजारि सांग्रांथिफोर लाबोयो। जायखौ बुङो क्रियेट ससियल एवारनेस बुंनाय जायो बेनो जाहैबाय जोंहा कस्टिटिउ कनस्टिटिउसन एबा संबिजिरा होनाय बायदि जोंहा माखासे मोनथायफोर थायो नाथाय जोंहा मा होनो लेखा गोरों नोंनि थाखा। थाखायनो सोलोंथाइ गैयैनि थाखायनो जोंहा बै मोनथाइफोरखौ मोननो हाया जायो जायनि जाहोनाव जोंहा पुलिस स्टेसन एबा कर्टफोराव थाङोब्ला जोंहा थगायनांगौ जायो आरो थगायजायो आरो नोंथां बेबायदिनो गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय आरो समाजनि नेम। खान्थि मिथिनो थाखाय बै सोलोंथाइनि गोनांथि जायो आरो। बिनि उनाव माखासे समाजनि जेंनाफोर। खौ जोंहा बुजिनो हायो गोरलैयैनो जेरै बुंनो थाङोब्ला दंफां लाइफां दाननाय दंफां लाइफांखौ मानो दानो दंफां लाइफांनि गोनांथिया मा दंफां लाइफां दायो। गायोब्ला जोंहा मा मुलाम्फा जायो जोङो बेनि फारसेथिंबो सांग्रां लाबोयो आरो बेनि उनाव उन्दै समावनो जुलि जानाय बेखौबो जोंहा होबथानायनि सांग्रांथिखौ लाबोयो आरो बेनि उनाव जों। जहा दंबावो। बेखार जेंनाखौ खम खालामनाय आरो साख ख्रि मोननो हानाय जेब्ला जोंहा लेखा गोरों गोरा जायो अब्ला नोंथाङा फरिखा एबा आजाद होनानै नोंथाङा गोजौ बिबाननि साख्रिखौ मोननो हायो आरो जुदि नोंथाङा साख्रि मोननायाव फेलें जायो अब्ला नोंथाङा मा होनो माखासे कर्स फोर दङ जायफोरखौ बुंनाय जायो एम बि ए बि बि ए पि जि बि बि ए पि जि डि एम बेफोर कर्सखौ नोंथाङा फरायोब्ला मा जायो नोंथाङा गावनो गाव बेफार फालांगि खुलि खालामनो हायो आरो आरो गावनि जिउखौ दैदेनलांनायाव गोरलै खालाम। आरो बेजों बेल' नङा नोंथां बेजों लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि बेफार फालांगियाव मा गुबुननो साख्रि मावहोनो हागोन आरो नोंथां गुबुननो साख्रि होनो हागोन। बेनि उनाव नोंथाङा जेरै बुंनो थाङोब्ला एग्रिकालसार एबा आबादखौ मा नोंथाङा गोदान आदबजोंबो मावनानै मा खालाम ना हायो नोंथाङा फालांगि खालामनो हायो। बेबायदिनो दंबावो जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजों जों नो मा आइजोफोरखौ जौगानाय होयो एबा अ वा एबा वमेन इम्पररेन्ट बुंनाय जायो जायखौ। सोलोंथाय गैयै समाजाव मा जायो आइजोफोरखौ जों हा गोदो बांसिनै मा गादबनानै दोननाय जायोमोन, बुंनो थाङोब्ला बिसोरखौ खालि न'नि खामानिफोरखौल' मावनाय जेरै सो ओंखाम संनाय जि आरि सुनाय आरो मामोन खामानि दामानि मावहोनायाव न'खरनियावल' बाहायनानै दोनोमोन। नाथाय इडुकेसन लानाय लोगो लोगो मा होनो सोलोंथाइ दावगानानै जोङो बैफोर बेखार जेंनाफोरखौ जों बैफोर माखासे जेंनाफोर बेफोरखौ जोंहा सुस्रांनानै लानो हाबाय बेबायदिनो हिनजावसा माहारिनि थाखाय जोंना आयेन बायदि जोंनो होदों बेथि बासाव बेथि फोराव। जायखौ जोंहा मा हिनजावा आइजो माहारिफोरखौ लेखा फरायनो गोबां सुबिदा होयो बेबायदिनो आइजोफोराबो लेखा फरायनो मोननानै गोजौ मासियाव जौ-जौगालांबाय बेबायदिनो भारतनि गोजौ गोजौ बिबानाव बिसोरबो साख्रि मावहैनो हाबाय। आरो बिसोरनो बे बिसोरबो मा बेफार फालांगि खालामनो हासै आजिखालि। आरो बेबो बेबायदिनो दंबावो जोंहा सुबुं सम्पद बुंनाय जायो सुबुं सम्फद बुङोब्ला जोंहा बेबायदिनो बिगियानगिरिफोर गोलैयो साद थौगिरिफोर गोलैयो, बिगियानगिरिफ्रा जोंनाव मा खालामगासिनो गोरों गोरा जानानै बिगियाननि फारसे जौगानाय लाबोगासिनो दङ बुंनो थाङोब्ला जायगखौ बुङो टेक्न'लजि डेभेलपमेन्ट। बिसोरो मा बिगियाननि जौगानायाबो जोंखौ मा खालामदों जोंनि जिउखौ गोरलैयैनो दैदांनायाव मदद खालामदों। बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंनि मेडिकेल साइन्स जोंहा गोबां बेमार आजार जायो बे बेमार आजारफोरखौ मा दानि साइन्टिस्टफोरा एबा बिगियानगिरिफोरा बायदि रोखोमनि गोदान गोदान मुलिद दिहुनन्नानै बिसोरो मा खालामगासिनो जोंखौ फाहामथायाव मदद खालामदों। बेबायदिनो दङ जोंहा स- सान थौगिरिफोर समाजनि मोजां गाज्रिफोरखौ साननो हानाय आसार खान्थि दोरो आरो बिसोर सान्थौगिरिफ्रा मा खालामो आसार खान्थि दानायावबो मदद खालामो बिसोर। बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जेरै द जेरै मा खालामगासि नो बिसोरो इनभाइरनमेन्टनि फारसेबो गोसो होगासिनो जेरै दंफां लाइफां दाननायाव माबोरै गोहोम गोग्लैदों बेनि फारसे जोंखौ साखा फारा जानायाव मदद खालामदों। आरो जोंहा दंबावो सावस्रि आरो साखोन सिखोन खालामो जोंहा जेरै लेखा फरायनाया जौगायोब्ला मा जोंनि साखोन सिखोनाबो जोंनि साखोन सिखोन थानायाबो मा जौगालाङो जेरै सोलोंथाइनि गेजेरजों सुबुंफोरा सुबुंफोरनो मा देहायाव नांगौ जानाय नांगौ जानाय आदारफोर प्रटिन भिटामिन कारवहाइरेटफोरखौ जोंहा गोरों जानानै बुजिनानै जोंहा जानो लोंनो हादों आरो बेबाय जोंहा गोग्गो समाज दानायाव जोबोद मदद खालामदों जोंनि फरायनाया बुंनो थाङोब्ला जोंहा हारियारि दाङाबाजि हिनजाव माहारिखौ नेवसिनाय गोजोननाय गो बेफोरो ख गैया जालांदों गोजोननाय आरो गोरोबनाय खौसेथि लाबोदों जोंनि सिङाव बेबायदिनो जोबनायाव आं बुंनो सान्दों समाज सोलायनाय एबा गोग्गो समाज दानायाव जोंनि सोलोंथाइनि जोबोद गोनांथि जायो। बेखौनो बुंनानै आङो नोंथांनि बुंनानै आङो आंनि बुंनायखौ एसेबां फोजोबबाय। आं खोनादोंमोन नोंथाङा ओंख्रि संगानो होनदोंमोन मा ख्रि संदोंमोन नोंथां?
औ आं अनला दाव सोंगासिनो नोंथां।
बेदिब्ला आंथ' संनो रोङा बिदिब्ला नोंथाङा बोरै सङो बे जोंनि दोरोङारि जानायखौ आंनो एसे फोरमायना होलांदो नोंथां।
अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोंनो माइरं नांगौ माइरंखौ दसे सम- समनि थाखाय सोमनानै जेब्ला माइरङा गुरै जायो अब्ला अन उन्दै खालामसै आरोना देनानै देखांनायनि उनाव साराय साराय खौ जानहरसै अराव ओमफाय सायखौ जानखांनानै थाव संख्रि बा थाव सामब्राम बानलु होनानै जेब्ला माबा जायो एद दसे एरनानै अब्ला दाउ बेदरखौ होनोसै दाउ बेदरखौ होखांनानै दाउखौ दसे एरनोसै ओमफ्राय संख्रि हालदै होनोसै आरो ना दाउ वाव ओमफाय जेब्ला दाववा एसे माबा जायो अब्ला दै होसावनोसै गोदौहोनोसै दाउ ओंख्रिखौ जेब्ला गोदौनानै दसे खोबहाबसै खोबहाबखांनानै दसे उनाव एरनानै नायफिनसै ओमफाय अन गुन्दैखौ हरनोसै आरोना। हरखांनानै अन गुन्दैखौ होखांनानै दसे माने एरबाय थानांगौ आनाव अन गुन्दैखौ होखांनानै नङाबा अनलाया गथ ग'था ग'था थायो
औ ओमफ्राय बेदरखौलाय मा टाइमाव हर रो
बेदरखौ बे माबा साराय दुंखांनानैनो बे माबाबा मा होनो सामब्राम बानलु होखांनानै एरखांनानै दसे थानानैनो बेदरखौ हरो
औ
ओमफाय जेब्ला अन गुन्दै होखाङो अब्ला अब्लानो एरबाय थानांगौ आरो ना नङाबा अनलाया गोदोनानै थायो एरबाय थानानै दसे एरै एरै खोबहाब खोबहाब एरनानै माबा होनोसै मा होनो इखौ गंगार दुन्दिया होनोसै गुंगार दुन्दिया ओमफाय गोदौ होफिनसै संख्रि साखिनोसै ओमफाय खांनोसै आरो ना अनला ओंख्रिया अब्लानो मोनबाय लोगोसे आं खान्थाल बेगर बाथोनबो देदों ओमफ्राय आलु फाजाबो एवदों आं खोन्थालांनि खान्थाल बेगरखौ देनो थाखाय जोंनो खान्थाल बेगर नांगौ ओमफ्राय खान्थाल बेगरखौ जोङो एवग्रोनांगौ आरो ना मोनजासे खान्थाल बेगरा मोनजासे एवग्रोनांगौ ओमफाय मोनखांनानै माबा बानलु सामब्राम बेफोरखौ लानानै दसे एवनोसै बेफोरखौबो ओमफ्राय खान्थाल बेगरखौ जिरनोसै बिगुरखौ ओमफ्राय थबसियाव देनोसै आरो ना बानलु गासिखौबो संख्रि बानलु गासिबो होजोबनानै
औ नोंथां औ
औ ओमफाय आलु एवनो थाखाय जों आलुखौ लानोसै दरबासो दरबा मानसि जख' आरोना जों बिसिबां मानसि दङ न'आव जेनेबा साथाम मानसिबा दरब्रैसोआनो थोयो दरथामसोआनो आलु फ्राय एवनो थाखाय आलु फाजा एवनो थाखाय ओमफ्राय आलु हानोसै जों माबायदि हानो जेन'बा खायफा खायफा आलदाबो हायो जोंहा न'आवबो गोलाव गोलाव हायो आरोना आलुखौ
औ औ
आलुखौ सुनोसै सुना लानानै सारायखौ जानहरनोसै जाननानै सारायाव जेब्ला साराया दुङो अब्ला थावखौ होनोसै थावखौ दुंहोनसै ओमफ्राय सामब्राम बानलु होसननानै आलुखौबो होसनफाखानोसै आरो ना ओमफाय दसे समनि थाखाय एरनानै आलुआ जेब्ला माबा जायोब्ला संख्रि हालदै होनोसै ओमफ्राय खोबहाब खोबहाब खालामनानै एवनांगौ बेखौबो जेब्लासिम माबाया आलुआ रु गुया अब्लासिम ओमफ्राय दुन्दियाफोर होनो हायो बोथोरजों हिसाब आरो ना दुन्दिया गोजां बोथोर फोथोरफ्राव मोनो गोजां बोथोर समावबा औ गोथावसिन जानो थाखाय गोजां बोथोर दुन्दिया मोनखायो नालाय गोजां बोथोराव होनो हागोन आरो ना जेब्ला गरम बोथोरावथ' दुन्दिया मोना ओरैनो जानांगौ जायो दा गरम बोथोर नालाय दुन्दि दा गैया आरो आरोना ओमफ्राय जेब्ला दुन्दिया होखाङो अब्ला दसे एरबावनानै मोजां माबानानै थावखौ माबा सोरोमहानै थावखौ जेन'बा आलुनिफ्राय ओंखारहोनानै दसे खोबहाब खोबहाब एरनानै माबायो आरोना आलुआ अब्लानो मोना।
अ नंगौ नामा नोंथां।
औ नोंथां।
ओमफ्राय नोंथाङा आरो ओरैनो जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्राफोर माबाफोरबो संनो रोंबावो नामा नोंथां? जेरै सबायाइजों दाउ नोंथाङा सम थानायाव सुंद'यै फोरमायना होब्ला मोजां जागौमोन नोंथां।
सबाइ जों दाउजोंखौ जों संङो नारजि अमा ओमफ्राय बा एम्फौ ओंख्रि एम्फौ फाजा आरोना एम्फौ औ एम्फौ लाथा बेखौ फ्राय जायो जोंहा।
फौ लाथाखौ फाजा बोरै जायो खिन्थानो हागोन नामा नोंथांङा?
एम्फौ लाथाखौ ओ एम्फौ लाथा एवग्रोयो एम्फौखौ माबानानै ओमफ्रायसो उनाव बिगुर खुयो एम्फौखौ एवखांनानै ओमफ्राय बिनि उनाव बिगुर खुखांनानै लानानै उनाव सारायाव माबाफिनो आरोना फ्राय जाफिनो।
थानो हागोन नामा नोंथां?
खोन्थानो हागोन औ। ओ